हेल'
औ
औ नोंथां नोंथाङा दायो फ्रि दंथ'यो नामा
औ आं फ्रियैनो दं
औ आं दायो मोनसे टपिक लानानै फैदों नोंथांजों सावरायनो थाखाय नोंथाङा बे सावरायनायाव दसे सम होनो हागोन नामा आंनो
औ हागोन दे बुं
औ दा आं टपिक लाना टपिक लानायनि सोमोन्दैआनो जाहैबाय दंफां लाइफां दफां लाइ दंफां लाइ फांनि सोमोन्दै एसे बिथाङा बुंनो हागोन नामा
औ हागोन दंफां लाइफांनि सोमोन्दैखौथ' बुंनो हायो दंफां लाइफांनिया जाहैबाय जोङो दंफां लाइफां गैयाबा जों थानायफोरा जेबो मुलाम्फा जाया दंफां लाइफां गैयाबा जोंनि हां लानाय बार एरि बेफोर खौ जोङो मोननो थाङा दंफां लाइफां गैयाबा जोंहा बिराद ओ खस्थ' जायो। गरम जायो दंफां लाइफां बिफांखौ जोंनो नांथारगौ बे गैयाबा जोंहा ओ बे
औ नंगौ नोंथां।
दंफां लाइफां गैयाबा जोंहा हां लानाय बार जेरैनिफ्राय साया सायख्लुम गरमखौ जेरनिबा दंफां सिङाव थानानै जोङो थान्दा खालामनो हायो। थान्दा लानो हायो दानि जुगाव आरो दंफां लाइ फां होनो थाङोब्ला दानि जुगाव दंफां लाइफाङा गोबां खम जालांबाय। गिदिर गिदिर दंफां लाइफांफ्रा दायो गैला जोङो जेरै फिसा फिसा दंफां लाइफांल नुसै नआव थानाय फिसा फिसा थाइजौ दंफां खान्थाल दंफां ओ गय दंफां बेब फोरल थासै आरो गिदिर दंफां थाया गैला जोब जोबस्रांलांजोबनो हमबाय बयबो बेनि जाहोनानो जाहैबाय जों बयबो गासिबावबो माने आ बे न गिदिर गिदिर लुनायफ्राव दंफां गैयाबानो जाया जोंहा ओंखायनो बेखौ बायनो थाखाय दंफां फोर हाफायजोबनाय जाबाय बयनिबो नखरावनो दा नै न गिदिर गिदिर फाखखानि न लुना लुजोब्बाय नालाय दफां लाइफांखौ जोङो नआव थानाय गिदिर गिदिरखौबो जों हाफायनानै लुनाय जायो ओंखायनो बे द फां लाइफाङा जोबस्रांलांबाय जोङो बेफोरखौ गिदिर गिदिर दंफां जाग्राफोरखौ गायना लानो हाबा जोंनि थाखा खाम मोजां जायो ओ जेरै जोंनाव दा दंफां फां लाइफाङा गि गैयानो होनजायो जों ओन्दै ओन्दैयाव थायोमोन आरो हाजो हालायाव बो दंफां लाइफाङा दायो गिदिर गिदिरफोरा गैला बेखौ थाङै थाङै बे गोजान गोजानबाबो गोजौनिबाबो जोङो जेरैखि जाया फायना लायनानै बेखौ फानफैयो। बिदिनो जोंनाव दा दंफां लाइफाङा बांसिनानो जोबस्रांलांनो हमबाय जोंनाव फिसा फिसो दं बिनि थाखायनो जोंनाव दायो बांग्रिं मावनायफ्रा ओरै बारहुंखा बेफोरो बां सिन जानो हमबाय बांग्रि मावनायाबो एसे एसेल फिसा फिसा मावनानै थाङोमोन दायो बांग्रि मावनाया जोबोद गिदिर गिदिर बांग्रि मावनानै थाङो। ओंखायनो जोंनो दंफां लाइफां नांथारगौ दंफां लाइफ फां गैयाबा जोङो थांना थांनायनि राहा लामायानो गैया। बेजोंसो जोङो ओ फारसेनिफ्राय जों दंफां गोराननिफ्राय बन बन मोनो ओंखाम ओं ओंखाम संना जानो हायो दानि जुगावथ बयहाबो गेस जाजोब्बाय ओ अ ब्लाबो जोंनो दंफां बनफोरखौ नांथारगौ न फोराव खामानि बिराद खामानि होयो। दंफां फांसे दंफांनिफ्राय जोङो बिराद ओ गोबां रो खोमनि मोन बायदिसिना मोननो हायो आरो ना जेरै दंफां फांसेनिफ्राय जोङो बन मोनो दफां फांसेनिफ्राय जोङो बार मोनो साया सायख्लुम मोनो फिथाइ होयो जोंनो ओ जोंनो जानो थाखाय फिथाइ होयो बार होयो ओ फांसे दंफां खौ जोङो गायनोबा बेसेबा गोबाव नांगौ ओमफायो ओ। बेखौ गेदेर जानायाव जोङो बेखौ थाल लानांगौ। बोरमा मोसौ बेफोरो जानो जानानै ओन्दैयावनो जाबाथाय दं फांङा देरनो रोङा मोजाङै थाङा खेरेफा खेरेफि जायो जों बेफोरख खौ बेरा दुमथेनानै थाल लाना लायोब्ला। दंफाङा ओ। गिदिर गिदिर जायो आरो थाब देरबाथाय जोङो बेखौ बिनिफ्राय गोबां ओ बायदिसिना दिरुननो हायो दंफांजों थखथा बाथाम ओइदिनो बिराद रोखोमनि दिरुननो हायो आरोना दं फां फांसेनिफ्राय जोङो गोबां बायदिसिना मोनो ओ दंफां लाइफाङा जोंनियाव बिराद खम जालांबाय ओ रैनो गरमाबो दायोब बांसिन बारासिन जादों दायो ओ जोंनाव दायो गरमा बिराद बारा जानानै दङ सिगांनि बायदि खम नंला ओ दंफां थायोब्ला जोंहा ओ थान्दा ज जायो बांद्राय गरमा हरफ्रावबो बारा गरमा ओ जोङो न नख गंसे लुयोबा बिनि साइदआव दंफां लाइफां गैयाबा जोंहा न' सिङाव थानो हाया फांखा लाबाबो बिराद गरम जायो दंफां फां ओरै सारिगिदिं गायना लायोब्ला साया सायख्लुम जानानै न'आबो गरम जाया थिंफोरा गरम जाया बेफोरबायदि आरो फाखानि न'बाबो बिराद गरम जायो दंफां गैयाबाथाय ओ नोंथांमोननिथिं दंफां लाइफाङा ओ मा मा रोखोमनि दं माबोरै दंफां दंफां लाइफांनि बागै माखासे खोथा बिथिं ओरै दं
औ नोंग‌ौ नोंथां बुंनाया थारायैनो सैथो मानो होनो ब्ला गोदोनि जुग आरो दानि जुाव दंफां लाइफाङा ब्रो जोबोद खमायलां नो हमबाय गोदोनि जुगाव गिदिर गिदिर दंफां लाइफां थायोमोन साल सिगुन बेफोरबायदि दंफाङा गोदोनि दिनाव जोबोद थायोमोन दानि दिनावथ' बेफोरबायदि दंफाङा गोमालांनो हमजोबबाय आरो बेफोरबायदि दंफांखौ मोननो थांला दानि जुगाव दा दायो जेरै गय खान्थाल थाइजौ ला लाइ दलर बेफ फोरबायदि दंफाङासो जानो हमबाय आरो साल सिगुन दंफाङा गोमालांनो हमजोबबाय दा दाम गोसा बेसेन गोस सा बेसेन गोसा दंफांफोरा मानो होनोब्ला नों बुंलांखाबाय बिथाङा बुंलां खाबाय
गोदोनि गोदोनि जुगाव बेफोरबायदि दंफां गिदिर थायोब्ला जोबोद मोजांमोन आरो दानि जुगावथ' बेफोरबायदि दंफां दंफांखौ हाफाय मिसिन जों हाफायना लायनानै आरो गामि ओनसोलफोराव थाबाबो बेफोरबायदि दंफांखौ दिस्टाब जायो होननानै हाफाय मिसिनजों हाफाय हाफाय गोजान गुबुन दाबसे जायगायाव फाथायहरनाय जायो आरो दंफां लाइफांजों दंफां लाइफांजों न' लुनाय जायो मानो होनोब्ला जों दंफां लाइफांखौ गायनांगौआ जोंनि जोंनि मानसिनि दायथ' आरो दंफां लाइफां गैयाबाथ' जोङो थांनानै थानो हाया अक्सिजेन अक्सिजेन दंफां लाइफाङासो जोंनो अक्सिजेन होयो बिनि थाखायसो जों मानसिया थांनानै थायो आरो दंफां लाइफांनिफ्राय जोङो जेरै फिथाइ सामथाय गासिबो मोननो हाजोबो बे फिथाइ सामथायखौ जानानैबो जों देहा सोलेराव गोजोन मोनो नो आरो दंफां लाइफाङा जोंनि जोबोद गोनांथार बे दंफां लाइफांखौ जोङो सानसे सानसेयावनो फांसे फांसे गायलांनो हाबाय थायोबा जोबोद मोजां आरो दानि जुगाव थ' दंफां लाइफांखौ हाफायनाय दानफायनायासो बांसिन जाबाय बेफोर गायनायानो खमायलांजोब्बाय बिनिखायनो आ औ बेनिखायनो आबहावाफ्राबो जोबोर गाज्रि जालांनो हमबाय आरो दंफां लाइफां गैयिनि थाखाय नो दंफां लाइफाङासो मानोना बे गुबुन बे गाज्रि बारहावाखौ होबथानानै जोंङो मोजां बारहावा होयो नालाय आरो मानसिनि मानसिनि देहा सोलेरावबो गोबां बेराम आजार जानो हमबाय आरो बेफोरबायदि मोजां आबहावा नङैनि थाखायनो दानि जुगाव बेफोरबायदि दंफां लाइफां दं औ गासिबो दंफां लाइफांनि थानायानो जोबोद गोनांथार आरो मानोना दानि जुगावथ' बेफोरबायदि टाउन सहावथ' दंफां लाइफांखौनो नुनो मोनखा आफखाया गामियावसो जा एसे दं बेनो
औ गामियावल'सो एससे टाउ टाउनफोराव गैखाला दंफां लाइफाङा
औ बिनि थाखायनो गायनांगौ आरो साफ्रोमबो सुबुङानो ओ सानसेयाव फांसे फांसे औ गायलां सानसेयाव फांसे फांसे गायलांनो हाबानो जोबोद गोनांथार आरो बिनिफ्राय जोङो औ बार बार मोननाय जायो सायख्लुम सायहा गरम बोथोराव जोबोद सानदुं गोसाफोरावबो दंफां लाइफांनि सायाव जेरैबा देहा सोलेरखौ गोजोन मोनो आरो सायहा साया जों आङो थानानै सल'बाथा गोदोनाथ' सल'बाथा खिथालायोमोन दानि जुगावथ' सल'बाथा था सल' बाथा खिन्थानाय गैला आबै आबौमोनाबो गैला बेफोरबायदि जेबो खिथानो रोंनाय गैला आरो मानसिफ्रा दानि जुगावथ' गावाबागाव गावबागाव लाइफआनो गावाबागावसो जाजोब जोबबाय नालाय गाव उम गुबुन जाय गुबुन जायगायाव थांनानै सोलोंहैनाय गामियारि गामियारि ओनसोलाव थाबाबो गुबुन गुबुन जायगायाव थांनानै जोबोद साख्रि बाख्रि साख्रि बाख्रिफ्राबो गुबुन गुबुन जायगायावसो जाहैयो नालाय ओंखायनो गामिफ्रावबो गैला आरो गदिर गिदिर सु सुबुङानो बेफोरबायदि सल'बाथा खिथानो रोंनाय आबै आबौमोनानो
औ सोलोंनानै लाखिनो रोङाखैसै
लाखिनो रोङासखै दा बेनिखायनो दंफां लाइफां फां गायनाया जोंनि जोबोद गिदिर दायथ'आरो
गिदिर औ गोनांथार बेयो मोनसे जोंनि खामानि उम
फिथाइ सामथाय फिथाइ सामथायाइ मोनो बे फिथाइ सामथाइनिफायनो जोङो जोब बोद गुबुन गुबुन
गुबुन गुबुन बानायनो हायो बे फिथाइ सामथायाइखौ जोङो जेरै आसार बानायनो हायो आरो जुसबो बानाय जायो जुस बानायनो लोंजायो गरम बोथोराव जेरै आरो दैज्लां बोथोर नालाय दैज्लां बोथोरावथ' गासिबो मोनजोबनाय जायो नालाय दंफां लाइफांनिफायनो औ औ औ औ। गोजोननाय मोनबाय नोंथां नोंथांनिसिमबो गोजोननाय थाबाय। औ दे होमबालाय।